औ नोंथां
औ नोंथां गोजोन देवबास साननि कुइसन फुंबिलि नोंथांनि सेमजासि हरनाय थावाय
औ नोंथां
नोंनिसिम मा खालामदो दा बे समाव नोङो
आं ओरैनो दङ नै दायो नोंथां
आरो ओंखामफोर जाखांबाय फुंनि
जाखांबाय नोंथां
मा ओंख्रि ज जाखो
जानाया जोंना थास' आथिंजों नाजोंमोन नोंथां ओमफाय आलु बाथोन नोंथांनियालाय
जोंना दिनै बेदर दङोमोन
उम
दिनै देवबारा हाथो दोङोमोन नालाय
औ
देवबार बोथोराव जानाय जायो आरो देवबार मंगलबार सुनिबार बोथोराव जानाय जायो आरो बजार थानायखाय
औ
आरो अमा बेदरजों भाजि बानायनानै जाबाय बिदिबा नोंखौ दिनै कल खालामनायनि थांखियानो जाबाय जों मोनसेसो टपिक दानि टपिकआ जाहैबाय जोंहा निउ यार फैगासिनो दङ नङा होमबा टु थावजेेन टुइन्टि सिक्स टुइन्टि सेभेन नि दा नोंसोरनि ओनसोलाव निउ इयारा माबायदि सेलब सब्रेसन खालामो माबायदि इन्जय खालामो माहा माहा बेरायहै एसे बुंनो हागोन आरो
औ दा जों निउ इयारथ' मोनहैख ना नोंथां गैया जोंनिथिंजाय निउ इयार सेलेब्रेसनखौ बिदिनो ब'बा जेरै जोंनि एरियाथ' जाहैबाय जेनेबा उदालगुरि दा जोंनि खाथियाव दं बिथिं भैरबकुन्द' दङ' बिथिं बिदिनो बगामाथि थाबाय ओरैजाय
उम
बेबादिनो थिं थाबाय मोनसे
औ
हाउस बेफोरबायदियाव थांनानै जोहैबाय जोंनि मानसिफोरा जों पिकनिक जानो थाखाय बिथिं माखासे प्लेन खालामो आरो बिदिनो सोरबाबा बेदर बाय लोंग्रा लानानै आरो
औ
आथिखालाव गामि ओनसोलाव बिदिनो दुब्लि बारि माबा जायगा मोन मोनसे फिल्ड बायदि लानानै ज जयैबो जायो। पिकनिक जानायखौ नुनो मोनो माने बोसोर गोदानखौ बरायनाय हिसा साबै इदिनो पार्टि खालामो आरो नोंथाङाबो खोन्थाना होनो हागोन नामा नों
औ हागो पार्टियाव नोंसोरो मा बेदरखौ जानो बांसिन मोजां मोनो?
अ जोंनि बिथिंजाय जोंनियाथ' थाखाबाय अमाया अमाया जाबाय गासिनिबो फेभ्रेट जाहैबाय नालाय बेनिफ्राय बय खायसे खायसे बयलार दाउखौ लायो बेनिफ्राय खायसे खायसे जाय जाय बयलार जाया एबा अमा जाया बि सोरो ना जायो ओमफ्राय
औ
थागोन आरो बिदिनो फिसा फिंला सालाद बायदि बायदि बानायनाय। दा नोंथाङाबो नोंथांनिथिं जायगायाव माबायदि जायो खोन्थाना होदो से
अ जोंनि थिंगालि जोंनिया निउ इयार्सखौ टु थावजेन टुइन्टि सिक्स थटुइन्टि सेभेन बेदिनो थांनाय बोसोराव बो जोंनिया सेंग्राफोरा ज लोगो नांनानै भैराबाखन्द जोंनिबो खाथि जायो नालाय भैरब कन्ड' बिदिनो बेदरफोर बायना लां नानै हांनानै सोरबा सोरबा जाहोयो आरो दुगैयो बिब्दिनो बाइकफोरजों थांनानै बिथिंगुलि अरुणाचल भुटान बे मोननै जायगायाव बेरायहैयो । बाइक थाव सोना लाबोयो इन्जय खालामो आरो रंजायो मोसायो बिदिनो जोंनियाव निउ इयारावहा जेनेबा गामि गामिफोरावहा पार्टि खालामनो थाखाय रांफोरखौ एसे एसे खांज्लायनानै
औ।
बयजोंबो गोरोबलायनानै बक्स मोनसे लानानै गोदान बोसोरनि जि गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय बा गोदान बोसोरावहा फैबाय थानाय बोसोरखौ जेनेबा जोङो मोजां मोजाङै बारलांथों होननानै जेनेबा खुसिहै बारलां थों होननानै जों रंजायो आरो फारसेथिं जोङो गोजाम बोसोराव जाहहा जोंहा जिफोर जानानै थांबाय बेखौ बावगारनो थाखाय आरो जोंनि दुखु सुखुखौ बावगारनो थाखाय जोङो बिब्दिनो एसे एनै बेदरफोर खांनानै जमा खौसे मोखां नायज्लायनानै बक्सफोर दामनानै जोङो मिनि खुसि रंजायो मानसि नि जिउआ माब्ला मा जायो जेबो खोन्थानो हाया नालाय बेनिखायनो बे निउ इयार समावहा जोङो माने खौसे ज' लोगो लाज्लायनानै माबा जायो आरो जोङो पार्टिखौ खालामज्लायो। पार्टियाव जोंनिया अमाखौनो गाहाइ खालामो जोंबो जानायखौ। बेनि उनाव लकेल दाउखौ जोङो बाहायो अमा जायैया लकेल दाउखौ जा, दा बिदि अमाफोरखौ जोङो जमा जोंनिथिं किल'आवहाय सारिस' मोननो नालाय सारिस' सारिस'है बायना लाबोयो आरो जों किल'है। बिदिनो दस केजि पन्द्र' केजि जमा लाबोस्लायनानै बिदिनो जमा खौसेथि जानानै मैगं थाइगं माइरंफोर खांज्लायनानै गामि गामि न' न' खांज्लायनानै जाय जाय जाग्रा न'खरावहा गावनि जानाय आदार माइरंफोरखौ जों लाबोयो। बेनि उनावहा मैगंफोरखौ हानानै सुनानै ज' सं बायनानै जानाय जायो आरो जोंनिथिंजाय। दा नोंथांमोननिथिं आरो हे निउ इयारावहा नोंथांमोननि न'खर बा नोंथांमोननि गामिफोराव गस्ला गोदानफोर बायो नामा?
अ आं बायनायखौ थ' नुनो मोनो खायसे खायसे बिदिनो गोनांफोरा गस्ला गोदान बायो आरो बिदिनो गाननाय जोमनाय गावखौ समायखां होनो बोसोर गोदान जोबनायजों लोगोसे गोदान बोसोर फैबाय नालाय बेनि थाखाय गोदान बोसोरजों लोगोसे गावखौ समायखांहोनो। बिदिनो हाथाइ बाजारफोराव एबा टाउन सहराव थांनानै गोदान गस्ला लंपेन्ट बिदि बायना लाबोयो आरो।
उम आतसा! जोंनिथिंबो बिब्दिनो गोदान बोसोरावहा सोरबा सोरबा गोदान बोसोरनि सिगांनो सोरबा सोरबा गोदान बोसोरावहा बिदिनो बेरायनाय जायो नालाय लंपेन गस्लाफोरखौ बायनानै लायो आरो खायफाया। आं गोदान बोसोरनि एसे सिगाङावनो बायनानै दोनखायो नभेम्बरसोआवनो गोदान बोसोर जेरावहा मानो होनोब्ला जोंहा निउ इयार जाबोयो नालाय
औ।
निउइयारव गासिबो बायनायखाय गस्ला लंपेन्टनि दामा एसे बारा जायो नालाय। बेनिखायनो नभेम्बर मास मासावनो बायनानै दोनखायो आरो आं नभेम्बर डिसेम्बर
उम।।
मासावनो बायनानै दोनखानानै बेखौ दलद आवथायनानै जुनानै दोनो आरो बेखौ उनाव निउ इयार मोनफैब्ला दिहुननानै निउ इयारनि गोदान गस्ला मोनसे गाननानै रंजायो बा बेरायो आरो जोङो।
औ औ नोंथां बुंनाया थिगानो। बे निउ इयार समाव माने गस्ला लंपेन्ट बेफोरनि दामफोरा बिदिनो निउ इयारनि नामै बायो नालाय बे समाव गस्लानि दामा बारा जाहैयोना ।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो
खायफा खायफा बिदिनो निउ इयारनि सिगां बायना लाग्रोखायो गस्ला लंपेन्टखौ बिनि उनाव खायफा खायफाया बिदिनो निउ इयार समाव बायो बेखौ नुनो मोनो आरो
उम । औ मानो होनोबा जोंहा निउ इयारा जोंनि बर' समाजनिल' नङा ना? गासैबो सुबुङानो बे बोसोर गोजाम आरो बोसोर गोदानखौ बरायनो बा बिदाय खालामनो थाखाय खालामनाय जायो नालाय बेनिखायनो गासैबो बेरायो गासैबो बेरायनायनि थाखाय गस्ला लंफेन नांगौ जायो दिडमान्आ गोबां जानायखाय माने फानग्राफ्राबो एसे बे समावनो लाब दिखां होननानै एसे दामखौ बारा लायो नालाय । बेनिखायनो माने एसे सिगाङावनो बायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ ।
ओमफ्रायलाय नोंस्रा निउ इयाराव न'खर न'खरावहा बिदिनो ज'मा पार्टिफोर जायोना जाया न'खरनि फरियालफोरजों?
जानायाथ' बिदिनोसै बिदिनो न'नि खुरमा बाय बाहागि जमा रायलायलायनानै बिदिनो खाथियाव पिकनिक जाग्रा जायगा बा बहाबा दुब्लि बारि बिदियाव जमा रायजलायलायनानै जयै फैसा एसेसो खांलायनानै बेदर बायदिसिना बायनानै बिदिनो न'खराव ज'यै रंजा खुसियै जमा ज' ज' जालायनानै जानायखौ नुनो मोनो ।
हम ।
जोंहाबो जायो ।
उम ।
होनबाना बोसोर गोदाननि नामाव बयबो खनसे ज' जायो आरो
औ औ ।
ज'बो लोगो मोनलायो ।
औ औ नंगौ नंगौ नों बुंनाया थारैनो थिगानो । जोंबो न'खराव जोंनि न'खरावबो जानाय जायो खिन्थु बेखौ एसे उनथिंजाय लानाय लायो आरो जोङो ।
उम ।
जोङो सेंग्रा जानायलाय जोङो सेंग्राफोरजों रायज्लायो बेरायो नालाय बिदिबा नोंजों निउ इयारनि सोमोन्दै रायजलायना जोबोद मोजां मोनबाय बिदिबा जोङो दोनथ'लायनोसै । होमबालाय न'
औ जागोन दे नोंथां
दे
औ दे